औ खोना
अ' खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ नोंथां जोंहा जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला बैसागुनि सोमोन्दै ओ दसे गुसुङै सावरायनो नामा?
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ। नोंथां बिदिब्ला आङो बैसागुनि सोमोन्दै गुसुङै एसे फोरमायथिना होनोसै।
औ दे।
अ जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' ओ जों बर' सुबुं माहारिनि बिखा बिख्लो होनना बुंजायो। जिहेथु जोङो ओ बैसागुखौहाय जेनेबा आबादफोर दैखांखांनायनि उनावहाय ओ रंजानो थाखाय बर'फोरा बे बै सागुखौहाय बैसागु फोरबोखौ जोबोद माने गोसो गोसो मोदोम जिउ होनानै माने ओ नेनानै थायो। जेब्लानो बे बै सागुआ फैयो। अब्लानो गाजा गोमजायै बयबो जयै गोरोबनानै बिदिनो ओ रंजायो। दा बैसागुखौ जोंहा ओ सैथ्र' दाननि ओ लास्ट जेनेबा जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोबथा सानावहाय जोङो ओ मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो।
औ।
मोसौ बैसागु खालि ओ जोङो बिदिनो मोसौनि मोजां हास्थायनानै जिहेथु जोङो मोसौखौ लोखि हिसाबै ओ जों गनायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो मोसौनि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो उम लाव, फान्थाव, बिदिनो हालदै ओमफ्राय बांख्रिखब ओ‌ बेफोरबाय दिनो ओ बेफोरबायदि मुवाफोर बुथुमना लानानै मोसौनो बिदिनो लाव, फान्थाव हानानै हालदै हानानै नैबेखौ हाना लानानै मोसौनो माला गानहोनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ जिहेथु गोदान बोसोर सफैबाय बे गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां जेनेबा न'खरा थांनायनि थाखाय ओ रावनिबो बिदिनो गाज्रि नोजोर बा बिदिनो गाज्रि मोदायफोर हाबनो हायि होननानै फोथायो। बै जे जोङो माबा थुनानै दोनोना? बांख्रिखब आरो मा होनो बेखौ? ओ बेजों लोगोसे मोन से थुफा देरो ना?
औ दिगलि ल'टि।
खोना बिलाइ
अ औ माने जायगा लाना जायगा आलादा जायो आरोना नोंथां।
अ औ बेफोरखौ माने उखुमावहाय थेबना दोननाय जायो आरो।
औ औ औ।
बिनि उनावहाय जोंहा ओ मोसौनाव इदिनो हांगारनि हांगारनि फोथा फुना होनाय जायो बा इदिनो खायसेया सिन्दुरखौबो फुनना होनाय जायो आरो। ओमफ्रायो बिदि फोथा फुनखांनायनि उनावहाय मोसौनो सौराय बा फिथा बिदि जाहोग्रोनाय जायो। ओ ओमफाय इदिनो मोसौबो थुखैनो थाखाय जेनेबा जायहा दैमा दैसा दं फुख्रि दं बिथ' बेफोरावनो लांसिगोन। खिन्थु जायहा ओ बेफोरबायदि दैमा दैसा फुख्रिफोर गैया ओ बियो माने ओ थिंखलनि दैजोंबाबो नेम बायदियै थुखैस्रांनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ जोंहा मोसौखौ हुरुनलाङो बिनिफ्राय हैदिनखालि मोसौखौ खाना दोननाय जाया
औ औ।
औ। बिदिनो ओ उननि उननि सानावहाय जेनेबा जोङो ओ बैसागनि एक थारिखावहाय जोंहा बिदिनो बोसोर गोदान हिसाबै बिदि ओ जेबो रंजानाय जाया आरो बे खालि माने ओ गेदेरा उन्दैखौ मान लानाय ओ
हेल' औ दे बुंलाय?
ने ओन्दैया ओन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय बोर लानाय बेफोरबायदि ओ सोलियो आरोना जोंनियावहाय बेनि उनावहाय न'खरफोरनि गाहामनि थाखाय फुजा फाथेल होनाय जायो बिनि बिनि उननिफ्रायसो जों बैसागुखौ रंजानो थाखाय बयबो देलाय मालाय जेनेबा दख'ना हिन्जावफोरा दख'ना जोमग्रा बिदि गाननानै आरो हौवाफ्रा गामसा गस्ला बे आर'नाइनि गस्ला ना आरो उम इन्दिफोरनिफ्राय दानानै दिहुन्नाय गस्ला आर'नाइ बेफोरखौ लानानै गाननानै माने समायना रमायनायै ओ बिदिनो नानो ओंखारबोयो आरो
औ औ।
बिदि बैसागुखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ। ओ जोंनाथ' बैसागुखौ गिबियावनो जेनेबा सैथ्र' दाननि जोबथाना?
बे साननिफ्रायनो माने फालिनाय जायो आरोना बे गिबियावनो माने मोसौ ओ मोसौ थुखैनाय जाग्रोयो बे मोसौखौ थु थुखैनो थाखाय माने गिबि माने बिनि सानसे सिगाङावनो माने माने मुवा बेसादफोरखौ माने बुथुमनानै दोन्नाय जाग्रोयो आरोना जेरै बेफोर बुस्थु माने मुवा बेसादफोरानो जाबाय ओ हालदै बेनि उनाव खाथ्रि आरो बै जोंना थाम्फै दंग्रा होनो नोंथांमोन्निथिं मा होनो आं बेखौ मिथिला बेनो दिग्लि लथि फान्थाव पानेलाव बायदि बेफोरखौ माने ओ जोंना माने बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरोना बेनि उनाव बे मोसौ थुखैखालि बेखौ माने फुङावनो सिखारनानै माने ओ माला नाय जायो जोंना थेंगलजों बे माला सुनानै माने ओ मोखौखौ थुखैनाय जायो बे माबाखौ बुयै बुयै माबानाय जायो आरो ना मोखौखौ थुखैनाय जायो बे मोखौखौ थुखैनाय माने मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव माने ओ बेफोर माने जोंना खात्ता बानायो आरोना मालाखौ मोनसे मोसौनो थाखाय बानायखांनायनि उनाव माने जेनेबा बेफोरखौ माने दर्जानि ओ दर्जानि बा न'नि खनाफोराव आलायनानै दोन्नाय जायो। बेनि उनाव बाख्रि न'आवबो आलायनानै दोन्नाय जायो माने बेफोरबायदिनो खना खना गासैथिंबो खनायाव आलनानै दोन्नाय जायो बेनि उनाव मोनसे खौ माने जोंनिया माने ओ न'खरजों सोलायलायनाय जायो आरोना बेफोर माने जेनेबा आलायनानै आलायनानै दोननायनि गेजेरजों माने न'खराव बेमार आजार जाया आरो बेनिफ्राय बारफोर फैब्ला माने न'फोरा जेबो जाया होन्नानै फोथायो आरोना जोंनिया बेनिफ्राय आरो मोसौ थु बिखालिनो जोंना दि आइजोफोरा माने फुङावनो उथिनानै माने दिंखिया खानाय जायो आरो ना जोंनिया ओ गुबुन गुबुन जायगायाव माने ओ एकस'था ना एकस' एक ना मा होन्नाय जानाय खोनादों आं नोसोर जेनेबा जौसे औ औ जौसेसे बेनिफ्राय जोंना माने सातथा जानाय जायो आरोना गोखा गोखै माने गासैखौबो मिलायनानै जोंना बे सानखालिनो जानाय जायो। बेनि उनाव ओ बे जोबखांनायनि उनाव माने बैसागुनि से सानखालि माने ओ जोंना गासैबो माने ओ गेदेर माने उन्दैफोरा गेदेरखौ मान लानाय जायो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादि
बेनि उनाव माने गासैबो ज'नो मोसानो ओंखारलांनाय जायो आरोना गासैबो बेयाव माने जोंना गोमो दख'ना बेनिफ्राय ओ गोजा आर'नाइ गोजा ब्लाउस बिदि गान्नानै ओंखारनाय जायो आरोना जोंना बेनि उनाव हौवाफोराबो ओ हौवाफोरा माने गाव गोसो बायदि आरो जेनेबा आइजोफोराल'सो माने गोमो दख'ना गान्नाय जायो आरो जोंना
औ औ
ओ बुंनो थाङोबा हौवाफोरा माने ओ लंपेन्ट फोरफोरखौबो गान्नानै थाङो आरो ना जोंना बेनिफ्राय माने गोदो थ' जोंना बैसागुखौ माने ओ बैसागो जेनेबा एक मा माने फालिनाय जायो होन्नानै खोनानो मोन्दोंमोन आरोना आथिखालाव जोंना माने समनि आंखालाव माने जोङो जेनेबा आरो गासैबो बो मानसियानो समबोथ' मोनखालनो मोनखालाना बेनि थाखाय माने जोङो ओ सातथा दिनखौल'सो फालिनाय जायो आरोना बैसागोखौ बेनि उनावनो माने बैसागुखौ फालिखांनायनि उनाव माने गासिबो बे मोसानानै मोननाय फैसाफोरखौ माने ओ जोंना ओ खाना जानाय जायो आरो ना जेनेबा एबा मा होनो लावखार मा होनो लावखार खार ओंखाम जानाय जायो आरो जोंना माने गासैबो अमा मासे बायनानै जानाय जायो आरो ना गामियाव।
ओं ओं।
औ नों
दा नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा आंनियावहाय?
औ औ जेनेबा ओ बैसागुखौ जे जेने ओ मोनथाम से रोखोमनि होननायनै बुंनाय जादों जेने नोंथाङा बेनि बागै मिथियो नामा? हेल' खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ खोनायाखैमोन
औ औ खोनादों। अ। हेलौ!
औ औ बैसागुखौ जे जोंनिया, औ।
ओ बैसागुखौ मोनथाम रो खोम होनना बुंनाया जाहैबाय गिबियाव आगान खोख्लैनाय
औ।
बिनिफ्राय ओ नैथिखौ नैथिखौ माबा होनदोंमोन। नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आंबो मिथिला बावबाय बेखौ माने।
औ गिबिखौ आगान खोख्लैनाय होनना बुङो आरोना। ओमफ्राय जोब थिखौहाय माने आगान खोमोरनाय होनना बुङो आरो। दा गेजेरखौ मा होनोमोन आं बे एसे माने माबा जाबाय आरो
बावबाय औ। आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा जोंना बैसागुआव गोदोथ' खाम, सिफुं, जथा बिदि दि लानानै मोसायोमोन ना आथि खालाव माने जोंना बिदि मोसानायखौ नुनो मोनला आरोना। गोबाङानो जेनेबा बक्स फोर लानानैसो मोसाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय माने जोंनि‌ औ औ माने बुंनो थाङोबा माने जोंनि दामनाय दामनाय देनाय आग जु बाहायनायफोरा माने गोमालांनो हमदो आरोना। नोंथांमोननिथिं माबायदि मोसायो? औ।
ओ नों बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा ओ जोंनियाव जोंनियावबो बिदिनो आरो। ओ जेनेबा जोंनियावहाय मोननै पार्टि जायो आरो बिदिनो गामि एरियायाव आरो जुदि गामिनि गोजा मोसायोब्ला जेरावहाय बोराय बुरै ओ बेनिफ्राय गथ' गथाइ बिनिफ्राय माबायावहाय ओ बिहामजो फिसा इदिनो बिहामजो बेफोरबायदिनो आरो मोनसे बाहागोआवहाय ओ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला आरो। दा माने बिदिनो बाहागो रानलायो। ओमफ्राय बोराय बुरै गाहेलाफोराहाय खाम, सिफुं, जथा ओ जिथुनाखि जोंनि आंगो दामजुफोर बे खौ लानानैहाय ओ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। जे ओमफ्राय बेबायदिनो एसे देरफुनाय दानि गथ'फ्रा दा बेफोरखौथ सोलोंना लादियासै
औ औ
जेनेबा सब ओ सबबो नंङा आरो गासैबो नंङा बिदिनो माख खासेफ्राहाय बिदियावहाय माने आथिखालाव दिहुनजानाय बे बक्स साउन्ड बक्सफोरखौ लानानैहाय दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ दे होमबाना जोंनाथ समाबो जाबाय नोंथां हेल खोनाना औ